खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां औ नोंथाङा दा फ्रि दंथ'यो ना नोंथां
औ नोंथां आङो फ्रियैनो दं दे जिरायनानैसो दंथ'खायोै ओरैनो फ्रियैनो
औ नोंथां आङो नोंथांजों जोंनि आबहावानि जेंनानि सायावसो सावरायनो थाखाय फन खालामहरनाय जादोंमोन नोंथाङा
अ बेथ' जोबोद मोजां आयदा नोंथां ओ आं सानो बे आयदाखौ सरायनाय जों थाखाय बिराद गोनां आरो जबोद मोजां जा
औ नोंथां अब्ला नोंथाङा जा रायजोजेगोरनो ना आं जागायजेनो नोंथां
जायो नोंथां नोंथाङानो आवरायना होग्रोदो दे एसे जागायनानै
जागोन दे नोंथां बिदिब्ला अब्बा आबहावा जेंना होनबाथ' जों मिथिखायो नङा मा नोंथां आबहावा जेंना होनोब्ला जों जेनेबा ओ बारहावा बारहावानि जेंना ओ सोदोबनि जेंना नङा होमबा नोंथां? ओ दैनि जेंना बेफोरखौनो मिथियो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ
औ बेनि गेजेरावनो आङो ओ हा गुबुंले जानायनि सायाव सो बुंनो सानदों नोंथां औ हा गुबुंले जानाय होनना बुङोब्ला नों थां जोंनि बै समनि जेब्ला रायजो जा बोजेननाय सम जोंनि आबै आबौमोननि समाव हा गुबुंले जानाय बेफोर बायदि सोदोबखौ खोनानो मोनफेरामोन नङा होमबा नोंथां? बै समाव बेफोरो सोदोबा गैयामोन होनजायो नोंथां। नाथाय दिनै लासै - लासै सुबुं सानखो बारायनायजों लोगोसे नङा होमबा नोंथां? जुग - जुग ओम दाबसे हायावनो रायजो जाबोनायजों लोगोसे मा जानो थांखो दोनै माने ओ हानि जेंनाया लासै - लासै सोमजिनो हमदों नोंथां नङा होमबा? बै समाव रायजो जाबोनाय सुबुंफोरा हाफोरावहाय जेरै मुलिफोरखौ बाहायामोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ मानो होनबा बै समाव मा जायोमोन नोंथां ओ गोबां हा सारफोरानो ज'मा जानानै थाफैखायोमोन बेफोर हाफोरावहाय जाय जाय जेराव जोङो माइ गायो आबाद खालामो नङा होमबा नोंथां? बेफोर हाफोराव बै सम समावहाय माखासे मानि गोबां जेनेबा फेसेवनाय हा सार मिथिंगायारि हासार होनना बुङो जाय जायखौ जोङो नङा होनबा नोंथां बेफोर हाफोरा माने ज' मा जानानै थाफैयोमोन नाथाय दिनैनि समाव लासै - लासै बेफोर हासारफोरा माने जोबनायनिफ्राय जोबनायाव फैबाय नङा होमबा नोंथां? जायनि जाहोनाव मा जाखो नोंथां जों आबाद खेथि खालामबाबो आबाद मावबाबो माइ गायबा बो माबा मोनसे जोङो गोरान आबाद मावाथों मानो बै समाव माजा नोंथां दा ओ आबादफोरा मोजां रोखोमनि जालो गोरा नङा होनबा नोंथां मोजां रो खोमनि जानो नागिरला आरो जों बांसिन प्रफिटखौ नों नुनो नागिरा। जायनि जाहोन जाहोनाव मा खालामो जोंनि बे आबादारि बिथांमोना लसथ' रावबो जानो गोसो गैया नङा होनबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथा।
औ जायनि जाहोनाव मा खालामो बिथांमोनहा गोबां बिबांनि इउरिया, पसफेट बा ओम जेनेबा दखानफोराव मोनग्रा माखासे मुलिफोर बेफोरखौ बाहायनानै मा खालामो नोंथां गोबां बिबांनि मुलि बाहायनानै मा खालामो आबादखौहाय जा मोजां मान माबा मोनथों मुलाम्फा मोनथों होननानै आबाद मावनाय जायो। नाथाय बेफोर जोंनि बेफोर जोंनि थाखाय गोबां जेंना बा खहा जाबोनायखौ जों लासै - लासै मोनदांनो मोनदों नङा होमबा नोंथां।
जायनि जाहोनाव दिनै दिनाव बेफोर मुलि बाहायबाय थानायनि जाहोनाव मा जाखो हाफोरा रासिननिफ्राय रासिन गाज्रिनिफ्राय गाज सिन जाबोनायखौ जों लासै - लासै नुबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नों थां जाय जों बै समावहाय जेनेबा इउरिया होयोमोन नङा होमबा नोंथां? दिनैनि दिनाव ओ फास केजि इउरिया होबासो आबादा जायो। आरो - आरो लासै - लासै मा नुबावदों लासै नोंथां जेनब पास केजि इउरिया होनायनि उनावबो आरो दानि मुगायाव आरो जानो नागिरबावलासो नोंथां। आरो बेनि उनाव बारायबाव फास किजनि जायगायाव सय केजि सात केजि बेफोरबायदि होनांगौ गोनां गोनांथि जाना फैबाय आरो नोंथाङा। थिग बेबायदिनो जों इयुन जोलैखौ नायना नायोब्ला नोंथां बेफोर हाफोरा लासै लासै गाज्रि जानाय लामायाव जोङो बेफोरखौ नुबोगासिनो दङ आरो नोंथाङा दा बेफोरजोंबो जोंनि हाफोरा गोबां जेनेबा मा होनना बुङो नोंथां गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं थां आरो बेफोर मुलिफोर बाहायनायनि जाहोनावबो मा जादों नोंथां नाफोरा जोंनि ओनसोलाव गोबां खम जालांनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोबा बेफोर मेडिसिन बा मुलि बाहायोब्ला मा जायो नोंथां नाफोरा थैयो आरो ना। फोरनि बे हां लानाय अक्सिजेन बिथांमोना मोना मोना जानानै बेफोरबायदि मुलिनि थाखायनो दिनै नाफोरखौ जोङो गोबां जोंनि ओनसोलफोराव खम बिबांनिखौ जों नुनो मोनबाय नङा होमबा।
नुनो मोनबाय औ।
औ नोंथां आरो बेबायदिनो जेनेबा नोंथां। ओ बार गुबुंले जानाय नङा होमबा नों थां बाराबो बेफोरबायदिनो गुबुंले जागासिनो दं जेरै जोंनि ओनसोलाव गारि मथरनि जेंनाया बारा जाबाय जाबाय नङा होमबा नोंथां? जायनि जाहोनाव मा जाखो गोबां गारि मथर जानायनि जाहोनाव जोंनि अक्सिजेन लानाय बेफोरबो गोबां जों पुलउसन जानायखौ जोङो अराय सम नुबोबाय थादों आरो जों हमदांनो हादों नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
औ नोंथां दा आं सानो नोंथाङोबो एसे नोंथांनि मोनदांथि नि सायावहाय गुबुंले बारा बोरै गुबुंले जायो बा आबहावाया बोरै बोरै गुबुंले जागासिनो दं जोंनि ओनसोलाव बेनि सायाव एसे फोरमायना होनो थाखाय नोंथांखौ आङो खावलायनाय जाबाय नोंथां
औ थारैनो नोंथाङा जेरै बुंलांबाय गोबां आबहावा गुबुंले जानायनि सायावहाय नोंथाङा रायफोरनानै होबाय आरो माखासे जेंनाफोरखौबो फोरमायनानै होबाय दा बेफोर बाथ्राखौ मोजाङै बेखेवना होनायनि थाखाय आंनिसिम आङो हामबाय होनदों आरोबाव आंबो बेनि सायावनो माखासे एसे दाजाबदेरनानै बुंबावनो थाखाय आवगायबाय नोंथां नोंगौ जेरै नों थाङा बुंदों हानि गेब्रेंनाय जिहेथु हाया बिराद गेब्रेंबाय जोंना बा जेंना जाबाय गोदोनि दिनावहायथ' जोङो जेरै न'आवनो मोननाय हासार बा गोबोरखि हासार बिदिनो दाखोर दालानिफ्राय बानायनाय हासारफोरखौनो बाहायनानै जोङो हायाव आबादखौ मावोमोन जायनि जाउनाव गोदोनि फिथाइफोराबो जानो गोथाव जायोमोन आरो खुनु जेंना गैयालासे जों बेखौ जायोब्लाबो दे हाया जेबो खहा जायामोन आरो दा दानि जुगावहाय मा जालांखो ओ बोथोर सोलायनायजों लोगोसे जोंना जोंनि बे जायगाफ्राबो खम जाबाय आरो नुनो मोनो जोङो फ्राय बांसिन मानसियानो मोसौफोरखौ फिसिला जायनि जाउनाव गोबोरखि हासारखौबो मोननो थांलिया लोगोसे जोङो दाखोर दाला गारनो थाखाय ओमफ्राय जायगायाबो गैला दानि जुगाव बेनि थाखाय मा खालामो जों दाखोर दालाखौ सावलाबायनानैसो गारो। नाथाय सावनानै गारस्लायस्लाय जों बेखौहाय फेसेवनानै जुदि हायाव दोङोमोनब्ला हयथ' हाया हासार गोनां जायो जों बे बावबाय बा बावनाय बायदि जाबाय आरो मानसिफ्रा बा गोसो जानानै मावखायो। जायनि जाहोनाव मा जाखो जोङो हाया हासार गैयै जालांगासिनो दं दिनैनि जुगाव। दा बे हासार गैयै जानायनि जाहोनाव मा खालामदों मानसिफोरा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गोबां बिबांनि आबाद खौ दिहुननो थाखाय गोबां बिबांनि आबादनि फिथाइखौ मोननो थाखाय जोङो गोबां मुलिफोर बाहायसै आरो आजिखालि। हायावबो जोंना हासार गैयिनि थाखाय एखेबारे रासायनिक मुलिफोरखौ बायनानै होनोसै। इउरिया हासारनो बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि हासार मोनसे आजिखालि बाजार बे हाथायाव मोननाय हासार फोरखौ लानानै फैयो जोङो बायनानै बेनिफ्राय हायाव सारला फैयो आरो। बिबांनि गैया जखा गैया बे बायदि सारनायनि जाउोनाव न मा जाखो हाया दिनै ओरैबायदि गेब्रेंबाय। नोंगौ आबादाथ' मोजां जायो बेयाव गोबां बिबांनि आबादखौ जोङो खम समनि गेजेराव दिहुननो हायो नाथाय बेखौल' नायोब्ला जोंना बेराफारसेथिं गोबां खहाया हानियावसो जागासिनो दङ।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
हायाव बांद्राय इउरिया हासार होनायनि थाखाय मा जालांखो हाया हानि जे गुन हानि जिउ बे जिउनि गुना बेराद खम जालांबाय आरो माने हाया गोरा जाबाय हास्राव एखेबारे गोरा जाबाय आरो दैखौ हमथानो हानाय खमथाया गोमालांबाय। आबादनि रोदाखौ ओ सोरखि होनो हानाय खमथा गैला मानोना हाया गुरै नंला। हाया ख्राव ख्राव जानायनि जाउनाव हा बिफांफोरनि रोदाफ्रानो हा सिङाव थांनो हालाबा जों जाय मैगंखौ गायो बिसिनि रोदाफ्रानो थांनो हाला आरो हायानो दै हम थानो हायि जानायनि जाहोनाव मा जाखो बिफांफ्रा मोजां जाला आरो। बेनिखायनो मा जोङो रासायनारि मा खासे मुलिफोर बाहायनाय एसे बिफांफोरखौ गायनायसै जेरै इउरिया थिउरिया नोंथाङा गोबां बुंलांबाय। हथाययाव मोननाय हासार दा बेफोर हासारखौ होनायनि जाउनाव हायाथ' गाज्रि जाखाबायआनो। दा बिजों लोगोसेनो जोंनि मानसिफोरनि देहायाबो गाज्रि जालांगासिनो दं मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनो मुलिखौ बाहायदों जोंनो जाबस्रिदों थारमानि जोंनो मुलिखौ बाहायनानै जोंनो गावनि सायावनो पयजनखौ सुहरनाय बायदि जागासिनो दं आरो बेबायदिनो हायाबो गेब्रेंबाय जोंनि ओ देहायाबो बिराद गाज्रि जागासिनो दङ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नं
बेल' नङा आरबाव आब बाद जाखांनायनि उनाव जेब्ला बिबार थायो बावबो खेबसे रासायनिक मुलि बाहायो जोंनि एम्फौ जानो हायैनि। आरो जेब्ला फिथाइ थायो बावबो जोङो आरोबाव रासायनिक मुलिबाव बाहायबावो जाहाथे फिथाइ खौ जानो हायैनि बेबायदिनो बिस गोनां माखासे फिथाइफोराव बा बिबारफोराव जोङो मुलिफोर सारो बिस गोनां मुलिफोर। आरोबाव बेल' नङा जेब्ला फिथाइआ रागोन बे रानायावबो मोननायावबो जोङो स्टेज बाय स्टेज मुलिल' बाहायनानै फिथाइफोरखौ रैखा खालामनानै जाबोगासिनो दं। दा बेफोरनि जाउनाव जोंनि देहायाव बे मुलि राहा लानानै गोबां बिस गोनांखौ बिस गोनां फिथाइफोरखौनो जानाय जाना नै गोबां बेराम आजार जाबाय आरो दा बेनो आबहावा गेब्रेंनायजों लोब्बा थानाय बेफोर गासैबो इफेक्ट आरो मानसिनि जिउ आथिखालावहाय। दा बेल' नङा नोंथाङा बुंनायबायदि दैयाबो जोंनि गेब्रेंबाय। बाराबो गेब्रेंबाय सावनआबो गेब्रेंबाय अनेक रोखोमनि गासैबो बिथिङानो गेब्रेंजोब बाय मानो मानसिनि सुबुं अनजिमा बांनायानो बिनो रियेल रिजोनआ गुबै जाहोन। सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो गारि घरा बांबाय बेनिफ्राय उखुन्दै जों कल कारखानाफोरखौ बानायबाय बेनिफ्राय गनाय उखुन्दै बेफोरनि बारफोरा जोंनि बार मण्डलाव गोसारनानै गोबां बिबांनि नाङै गेसफोर एबा बिस गोनां गेसफोरा गोसारलांनायाव जोंनि बारमन्दला बेराद बिस गोनां जाबाय आरो नङा नोंथां? आरो बेबायद जोङो ना हमनोबो माबा माबि मुलि सारलाबायनानै नाफोरखौ हमो जायो दा दैया बेफोर मुलिखौ होनायनि जाउनाव दैयाव थानाय नाफोरनि हारि हारिसाफोरा जोबलांगासिनो आरो बबेबा बबेबा हारिफोराथ' नों नाखौ नुुनोनो थांला गोदो जों मा नाखौ नुयोमोन बेखौ नाखौ आ थिखाराव नुनोनो थांलिया बेफोर गासैबो दै गेब्लेनायनि थाखायनो जादों आरो दा बिदिब्ला जोङो दसे समनि गेजेराव फिसा फिसौ माखासे गेलेनायजों लोगोसे साउन्ड आरो दै गेदेरनाय लोगोसे हा गेबेनायनि सायाव मोजाङै सावरायगोन नङा होमबा नोंथां दाथ' समाबो जाबाय जोंनिया औ दा दसे समाव औ जोङो बे समावनो गोबां सावरायलायबाय दा बेेक्ट सावराय मासे खोथाखौ नोंथां मिथिनो थाखाय नोंथांसिम रोजा रोज साबखर थाबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनिफ्रायबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथाङा दसे समनि समावनो गोबां हागेबेंनायनि सायाव बा बार गुबुंनायनि सायाव गोबां बाथ्रा फोरमायलांबाय थारैनो नोंथां नोंथांजों रा सावरायनानै आङो जोबोद माखासे मि मिथियि सोदोबफोरखौ मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां
गोजोननायसै बिदिब्ला नोंथां उननि समाव सावरायलायनोसै औ जा दे।